हेलौ
हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ बा जोङो दिनै एसे ओ दावबायनायनि सायाव रायलायनि एसे नोंथ बिथाङा जेनेबा मा मायाव जावबाय ओ दावबायखो आरो बे दावबायनायनि गेजेरजों मा मा नुनो मोनखो हो आरो माबायदि ओ बेयाव दावबायनानै एक्सपिरियेन्स माने मोननो हाखो बेफोरनि सा नो एसे सावरायनोसै औ नोंथाङा एसे ओ बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो
बुङोबाथ माने ओ बिदिनो माने ओ जेनेबा जोंनि आं जोंनि लकालनि जोंनि नर्थ इस्टनि दावबायनायखौनो बुंनोसै नोंथां
औ औ जायो नोंथां दे
बेखौनो बुंबाय आं नोंथां
औ
ओ नागालेण्डआव माने दावबायोबा माने मोनसे इउनिक एक्सपिरियेन्स फैयो आरोखि नोंथां जेरै हमना लाबाय जु कबिलि माने बे मान बेबायदि मोनसे ट्रेकिं मोनसे स्पट आरोखि जुकरु भेलिया माने एन्टेयार जोंनि इण्डियाआवनो बेबायदि माबा गैया आरोखि नोंथां‌ ओ जेखौ ट्रेकिं खालामनो थाखाय नोंथाङा खमैब्लाबो माने ओ सारायतिन घन्टा सारि घन्टा खनसे ओ माने गाहायनिफ्राय नों नोंथाङा लास्ट पइन्टसिम सहैनो थाखाय बेबायदि सम नांगौ आरोखि नोंथां औ गोजौ ओ सो औ मोन मोनो‌ मोनहैनो थाखाय आरोखि मोनसे जेब्ला नों बिसिम मोनहैनायावनो नोंथाङा ओरैबायदि मानि मेंगोनबो खस्थबो मोनगोन मानो गाखो फ्लांखो बे बिदि सानगोन किनतु जेब्लानो नोंथाङा सस मोनसे पइन्ट मोनैयो जेब्ला नोंथाङा अब्ला मानि मोनसे ओ आलदा मानि मोनसे दुनियाव आलदा बुहुमाव नोंथाङा माने सहैनाय बायदि मोनगोन आरोखि जेब्ला जेब्ला नों नोंथाङा जेब्ला बै फिसा फिसा ओ औवा बादि जेनेबा मा मा होनो बिदिखौ थाराय होनो जोंनि जायगायावहाय जेब्ला नोंथाङा बिनि सिं सिं थाबायलांगोन अब्ला माने नों नोंथाङा मोनसे इउनिक मोनसे आलदा रोखोमनि मोनसे फिलिंस फैगोन आरोखि नोंथ बिथां नावहाय बे बे बेबायदि मोनसे जायगा लोगोसे बिनि उन बो नागालेण्डआव दंबानो ज नागालेण्डआव दंबावो जाहैबाय मोनसे जेनेबा मोनसे हर्नबिल फेस्टिभेल नोंथाङा बहायबो दावबायहोननो हागोन गोन जेनेबा मोनसे अय इउनिक मोनसे फेस्टिभेलस आरोखि नोंथाङा नोंथाङा आ माने नोंथाङा बे फेस्टिभेलखौ थांनानै नायोब्ला मोनसे माने गोदोनि माने जोंनि माने ट्राइबेल्सफ्रा माबोरैहाय सिखार खालामना जायोमोन मा मा कालसार दंमोन मारै मारै माबा खालामनानै जायोमोन नोंथाङा बिनि मानि मोनसे एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरोखि बिनि बाइफखौ मोनगोन आरोखि ना थारमाने नोंथाङा गावखौ खुनु हाग्रा गेजेराव दं बायदि बिदि मोनसे फिलिंस फैयो आरोखि नोंथां औ लोगोसे बेनि अनगायैबो जेरैहाय कहना भलेज थाबाय नोंथाङा बाहायबो दाव दावबायहैनो हायो नागालेण्डआव मोनसे इउनिक मोनसे भिलेज जाहैबाय मोनसे गामि जाहैबाय नोंथां आरखि
ओम
दा नोंथाङाबो मानानि नोंथांनि एसे ट्राइभेलनि सायाव एक्सपिरियेन्सखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां औ आं ओ एसे दावबायदों बिदिनो जेरै जोंनि बि टि सि आवबो आं दावबायदों गोबां जायगायावनो गोबां जिल्ला फोराव जेरै उदालगुरि उदालगुरि जिल्लायाव जोंहा भैरब खन्द ओ ओरैहाय मा माखासे दंबावो आरो माखासे जायगाफोर बेनि उनाव जोंङो बाक्सा ओ जेरै ओ चिरां फोराव जोंङो ओ कक्राझार बेफोराव दावबायदों ओ बै फोरनि जेरै हाग्रामा ओ माहारियारि हाग्रामा ओ जेरै जोंङो ओ ओम सिखोना जोहोलाव माहिरियारि हाग्रामा आरो ओ जोंङो रायमन ना ओ माहारियारि हाग्रामा ओम बिनि उनाव मानास ओ माहारियारि हाग्रामा बैफोराव जों ओ दावबायदों माने दावबायनानै ओ जोबोद ओ माने मोजां मोनसे नुथायफोरखौ नुनो मोनदों आरो जेरै बैफोराव दावबायनानै जोंङो न फेरै ओ बिफां-लाइफां ओ बेन्दों बेनला बेफोरखौ नुनो मोनदों ओमफाय आरो बे दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो ओ बायदिसिना जिब जुनार जाय खौ जोंङो मबाइलफोरावबा ओ पिकसार फोराव जोंङो बो जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनदोंमोन बा दावमा दाउसाफोरखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बैफोर जिब जुनार दावमा दाउसाफोरखौ जोङो थांनानै माने गावनि मेगनजोंनो खाथियाव नुहैदों आरो बे नुहैनायाव मोनसे माने ओ जोबोद गोजोननाय ओ फैदों आरो गोसोआव ओमफ्राय।
औ-औ।
हमदांना मोनदों। अ बिनि माने जेनेबा बिनि ओ दा थायफोरा बा बै जिब जुनार फोरनि दाउफोरनि महरा ओ बेबायदिसो होननानै माने हमदां हादों आरो औ-औ बेनि उनाव आरो ओ गुहाटियाव। बो गोबां जायगायावनो दावबायदों। जेरै जोङो ओ जोंनि ओ फिसा बा ब्रह्मपुत्र बा बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव थानाय दिप ओ उमानन्द मन्दिर जायखौ गोजामसिन ओ जोंनि गो मन्दिर होननानै मिथियो बेयावबो ओ दावबायदों बेयाव दावबायनायाव जोङो ओ उम बेयाव मोनहैनो थाखाय जोङो दैजों बारलांनांगौ बे दैजों थानायाव जोङो ओ जाहाज जाहाजजों थांदों। जों जाहाज गाखोनायावबो मोनसे माने गोदान मोनसे ओ एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो। ओमफ्राय माने बेयाव गाखो होनानै जोबोद ओ मोजां मोनो। अ मोनदों गाखोनानै बेबायदिनो जोङो बैयाव थांनानै दावबायहैदों बेयाव मन्दिराव बेरायदों। बेबायदि आरो बिनि उनाव बे गुवाहाटीनिनो ओ ओ जुनारसालि जाय जु बुङो बे जुनारसालियावबो दावबायदों। बे दावबायनायाव माने गोब गोबां जिब-जुनारफोर बेयावबो नुनो मोनदों आरो। ओ जोङो बैफोर जुनारफोरनि ओ मुंख खौ बुंनो थाङोब्ला जेरै ओ गान्दा मै औ सिंह, ओ मोसा। मोसायाबो गोबां माने गुबुन रोखोमनि दङ जेरै ओ मो-मो मोसा गिदिर ओ जेरै लेवपार्ट जायखौ जों इंराजियाव लेवपार्ट होनो। ओमफ्राय ब्लेक वान्थार ओ बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि मोसाफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयाव थ थांनायावहा दावबायनायाव ओ बिनि उनाव आरो मावजिबो माने मावजिफ्राबो गोबां ओ आलादा आलादा रोखोमनि दङ बे मावजिफोरखौबो नुनो मोनदों लोगोसे आरो अमा नुनो मोनदों बे अमानि मुंखौ बुङोमोनथाय मिनथिला। अमा माने एकदम फिसा फिसा आरो बेयो देरा-देरा औ एन्जरफोर बायदिल माने औ थावमा थावख्रि न मा होनो औ औ नंगौ बेनो बेफोरखौ नुनो मोन दों बिनि उनाव जोङो जायख खौ ओ बैयो जल हस्ती खि जायो दैयाव थ थायो बेखौबो नुनो मोनदों नोंथाङा खाथियाव थांनानै जों बेखौथ जोङो नुफेराख खैमोन जेनेबा बे दावबाय हैैनाय बा जोङो बे जुनारसालियाव दावबायहैनायनि ओ गेजेरजों बेफोर जुनारफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ नोंथाङा बेबायदि बहाबाफोर जुनारसालि बा जिब जुनार थानाय बेफोरबायदि जायगायाव दाउ बायबाय नामा नोंथां?
औ दावबायबाय नोंथां। ओ जेरै हमना लाबाय आं गिबियावनो बुंनोसै जेनेबा गुवाहाटिनि जेनेबा जुनारसालि थाबाय आब आ ओमफ्राय जोंनि ओरैहाय जोंनाथ ओरै बेंगलनि एसे खाथि जायो नालाय नोंथां। जोंहा एरैहाय बेंगलाव मोन मोनसे रसक बिल मोनसे जुनार दं लोगोसे बिदिनो दार्जिलिंनि जुनारसालि आं बेफोरोव दावबायबाय आरोखि नोंथा बेनि अनगायैबो जेरैहाय जोंनि फेबसु मानानि जेरै दा जायखौ होन रायमना नेसनेल पार्क आरोखि। ओ बेनि आनदाराव बे फेबसुव आ गोग्लैयो। लोगोसे नोंथाङा बेहाय दावबायलाङोबा नोंथाङाबो बिदिनो मानासफोर बादि काजिरङाफोर बादि एक्सपिरियेन्स मोनगोन आरोखि नोंथां।
औ नोंगौ।
जेरैहाय नोंथां ओ दिनै जेरैहाय फेपसुआव थाङोबा नोंथाङा मानि सना गाबनि मोख्रा जेरै जायखौ मोनो गल्डेन लांगुर नोंथाङा बेखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनगोन आरोखि नोंथां बेबायदिनो माने जायखौहाय नों नुफुरै नुफुरै जिब जुनार जेरै मान्दाबफोर नुनो मोनगोन मैदेरफोर नुनो मोनगोन। मै फोर नुनो मोनगोन दावरायफोर नुनो मोनगोन दा बेबायदि बेनि अनगायैबो आरोखि ना नोंथां जेब्ला नोंथाङा आ नों नोंथाङा थांगोन बिदिनो ओ हाग्रानि माखासे माने ओ जायखौ माने नुफेरै नुफेरै जेनेबा जिबौफोरखौबो नोंथाङा नुनो मोननाय जागोन आरोखि। माखासे बिदिनो दाावराय फोरखौ नोंथांङा नुनो मोननाय जागोन जायहा जायखौ दानि जुगाव नुुनांगौआ बिराद गोब्राबसै। आ बेनि अनगा नों नोंथाङा जेब्ला रायमना नेसनेल पार्कनि मेइन गेटजों हाबलांगोन अब्ला नोंथाङा माखासे माने बेजोंबो नोंथाङा माने ओ भुटान बरदारसिम नोंथाङा थांनानै माने बे रायमना नेसनेल पार्कखौ नोंथाङा माने दावबायनो हागोन आरो खि जिपसि लानानै नोंथाङा औ हाग्रा गेजेर गेजेर ओ नोंथाङा माने गोबां मैदेरफोर लोगो मोनगोन। गोन नोंथाङा गोबां मैफोरजों नुगोन नोंथाङा बेजोंबो आरोखि नोंथां।
औ
थाङा बेनि अनगायैबो नोंथां जोंनि ओरैहाय जेनेबा क'क्राझाराव हमना लाबाय सरलपारा मोनसे सरलपारा थाबाय मोनसे‌ जायखौ होनो सिखोना ओ सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क आ बेहायबो माने दावबायहैयोबा नोंथाङा माने इन्टेयार माने इन्टेयार माने बि टि सि आवनो नोंथा माने बेबायाददि जायगा गैया होनना बुंजायो आरोखि नोंथां दानि समाव आरोखि औ बेबादि मोनसे फिलिंस ओरैबायदि मोनसे माबा फैगोन आरोखि नोंथांनावहाय माने नोंथाङा माने माने एसे सोरगोआव दंबादि नोंथाङा बेखौ फिलिंस फैगोन आरोखि नोंथां बे जायगाजों दावबायलाङोब्ला औ लोगोसे नोंथाङा बे लामाजोंनो नोंथाङा सरलपारानि लामाजोंनो नोंथाङा भुटानबो माने इन्टारनेसनेल मोनसे जायगा जेरै भुटान भुटानावबो नोंथाङा सहैनो हागोन हागोन आरोखि बेबायदि औ औ ओ नोंथाङाबो नो मा माब्लाफोर फैखांबायना सरलफारायाव
ओ नोंथां आङो ओ सरलपारायाव ओ थांफेरो खै नोंथां आं थारैनो बेफोरनि खाथि खाला माखासे जाय गाफोराव थांदों आरो नोंथा औ बेरायनानै माने जोबोद मिथिंगानि माने महराव माने समायनाखौ नु समायना जोबोद गोजोन नाय मोनो आरो बैफोर जायगायाव थाङोब्ला
औ औ औ दे होनबा नोंथां जा
औ दे नोंथां औ दे